हा औ खोनादों ना? अ नोंथां नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै थांथो बा दिनैनि साना नोंथाङा माखासे खामानिफोरखौ मावफुंना लानो हाथो आरो नोंथाङा जिउआव मावनो लानाय थांखिफोराव जाफुंसार जाथो नोंथां।
औ औ गोजोन्थों नोंथां।
अब्ला नोंथां दिनै जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय गिबियावनो आं नोंथांनो खोन्थानाय जाबाय। बा जोंङो दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै सासे फोरोंगिरि आरो सासे फरायसानि माबा फोरोंनायनि दायथ' बा जोंङो सासे फरायसाया माबायदि? फरायनांगौ बा जोंङो मोजाङै सोलोंथाइ लानांगौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना हो नोंनि साननाय बा नोङो मा मिथिगौ बैखौल' नोङो फोरमायना होदो आरो नोंथाङा।
औ औ बेनो सासे फोरोंगिरि जानो थाखाय गिबियाव माने एसे नोरोम जानांगोन गुरै आरो फरायसानि सायाव एसे अननाय थानांगोन। आरो जि आयदानि सायाव फोरोंनो लादों बे आयदानि बागै गाव सिगांग्रो मोजाङै बुजिना लाग्रोनांगोन ओमफ्रायहाय बियो माने उन्दैखौ उन्दै मैं मोजाङै मान होनांगोन माने अन्नायनि गेजेरजों बे फोरोंनांगोन आरो आरो सासे फरायसा जानो थाखायबो बियो ओ सासे फोरोंगिरिखौ मोजाङै मान होनो रोंनांगोन आरो जि आयदानि सायाव फोरोंलादों बे आयदाखौ बेबो एसे मोजाङै बुजिनो नाजानांगोन। ओमफ्रायहाय जेब्लाबो बियो बै फोरोंगिरिया मा बुंनो लादों बेखौ फकास खालामनांगोन थाल खालामनांगोन होनोमबासो बे सासे फरायसाया मोजाङै सोलोंनो हागोन आरो ओमफ्रायहाय बिदिनो सासे फोरोंगिरियाबो फरायसा फरायसाफोरा माबायदि अबस्थायाव दङ माबायदि थासारियाव दङ बेखौ एसे नोजोर बोनानै नायनांगोन बे आयदाया मा? माबायदि बे आयदाखौ माबोरै फोरोङोबा आं बे फरायसाखौ बुजिनो हागोन बिनि सायाव एसे बियो साननाय थानांगोन।
बेखिनियानो आंनि ओ माबाया ओमफाय नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
नोंगौ नोंथां।
औ
अ नोंथाङा गासै बाथ्रा फोरमायनाया नंगौ थारैनो बियो नोंथार
औ
ओ जुदि जों सासे फोरोंगिरि जानोब्ला जोङो फोरोंगिरि गुना थाथारनांगोन। मानो होनोब्ला जोङो फरायसाफोरखौ फोरोंनायनि दायथ'आ फोरोंगिरिनाव थाखायो बा जोङो फरायसाफोरखौ फोरोंनांगौ जायो माखासे आयदाफोरखौ लानानै बा जोङो गावनि जि रोंगौथि बै रोंगौथिखौ लानानै बो जोङो फरायसाफोरखौ फोरोंनो हायोब्लाथाय फरायसाफोरा माने सोलोंथायाइयाव माने गोबां थाबैनो माने जि फरा-फराखौ फोरोङो बैखौ थाबैनो बुजिनो हायोबा सोलोंथाइ लानो हायो औ बिदिनो माने माखासे फोरोंगिरिफोरा बिदिनो आथिखालाव गोबां फरायसाफोरखौ आथिखालनि माने गोदान गोदान मुगा आदबफोरजों लानानै फोरोंगासिनो दंबा फरायसा फोर गोबां रोंगौथिबो ओंखारबोबाय जायनि जाहोनाव ओ जोङो फोरोंगिरिनि फोरोंनायफोरखौ मोनफ्रोमबो बा थ्राफोरखौ फरायसाफोरा गोसो होनांगोन खोनासंनांगोन फोरोंगिरिया मा फराखौ फोरोंदों माबे लेसननि नाम्बाराव फोरोंगिरिया फरायगासिनो दं। फोरोंगिरिया फरायखां फोरोंखांनायनि उनाव बा लेसनखौ फरायखांनायनि उनाव मा मा बिनि सायाव बुजायदों मा मा फोरोंदों बैखौ जोङो नोजोर होनांगोन बा जोङो गोसोआव लाखिनांगोन।
औ
सासे फरायसायाबो जोङो माखासे फोरोंगिरिया फोरोंनाय समाव जोङो गोबां नोजोर होनानै बा फोरोंगिरिया मा मा फोरोंगासिनो दं फोरोंगिरिनि फोरोंनायनि बागै फरायसायाबो गियान बा मोनसे धि्यान होननानै खोनासंनांगोन बा जोङो गोसोआव लानांगोन बा फोरोंगिरिया बिदि जेरै जोङो गोदान मुगानि आथिखालाव बिनि सायावनो फोरोंबाय बैखौ जोङो गोदान मुगा बा गोदोनि बर' बा जोङो गोदोनि सुबुंफ्रा माबायदियै रायजो जाबोदोंमोन गोदोनि सुबुंफोरा माबायदियै जिउ खुंबोदोंमोन माबायदि आदार जाबोयोमोन बा माबोरै जामु जाबोयोमोन बैनि सायाव सासे फोरोंगिरिया फोरोंबाय बा फोरोंगासिनो दं जोङो बिनि सायाव जोङो नोजोर होनानै जोङो गोसोआव लाखिनांगोन बा जोङो जुदि गोसोआव लाखियो अब्लाना जोङो फैबाय थानाय आनजादफोराव जों गोरलैयैनो आनजादफोरखौ जाफुंसार जानो हागोन बा जोङो लिरनो हागोन। नोंगौ नोंथां जोङो बिदिनो साननांगोन मालाबा समावथ' जोङो मालाबा समाव साननाय गासैनिबो साननायफ्रा एखे जायाथ' नालाय अब्लाबो जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोर खौ जोङो जोंनिफ्राय बा आंनिफ्राय बा नोंनिफ्रायबो बेफोरखौ जाजानो लुबैयोबा साफ्रोमबो फरायसाया मोजाङै फोरोंगिरिनि फोरोंनायफोरखौ खोनासंनांगौ जुदि जों खोनासंनो हाया बा जोङो खोनासङा माखासे फोरोंनायफोरखौ फोरोंगिरिफोरनिखौ अब्ला जोङो माखासे आनजाद फोराव खोब जेंनाजों मोगा मोगि जाहैगोन बा जोङो माखासे जौखोन्दो बा जोङो जि मोननो गोनां जौखोन्दो बेफोरखौ जोङो मोनफुंनाय नङा बा जोङो मोननाय जानाय नङा। बिदिनो औ नंगौ नोंथां जोङो सासे फोरोंगिरि सासे फरायसा जानोब्ला गोबां गियान थानांगौ। बा बिनिफ्राय जोङो बांसिन फोरोंगिरिनियावबो गियानफोरा थानांगौ बा जोङो फोरोंनायनि गेजेरजों आंनि फरायसालि बा आंनो सासे माने मोनसे फरायसालिनि हमना लाबाय जोङो जेरै मोनसे फरायसालिनि फोरोंगिरि अब्ला फोरोंगिरिया बिदि साननांगोन आंनि फोरोंगिरि बा आंनि मा होनो फरायसालिनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ आङो सोलोंथाइ बिथिङाव मोजाङै फोरोंनानै बयनिख्रुइबो सेथि नाम्बाराव आङो आंनि फरायसालिखौ लाबोगोन सेथि नाम्बारावनो आंनि फरायसालिनि मुंखौ दोनगोन होननानै माने साननानै माने फरायसाफोरखौ मोजाङै सोलोंथाइ होयो बा सोलोंथाइ होयोब्लाथाय बा गावनि फरायसालिया सेथि थाखोआव बा माने मुं मोनोब्लाथ' गावनि फरायसालिनि मुङाबो माने मोजां जागोन बा खाथि खालानि गामिनि फराय माने गामिनि रायजो राजाफ्राबो बै फरायसालियाव मोजां मोननानै गोबां फरायसाफोरखौ हेगार हरगोन गोबां फरायसाफोरखौ बा गोबां बिमा बिफाफोरा बै फरायसालियाव लाबोनानै आंनि फिसाखौबो बिदि बायदि फोरोंथाइ हो सोलोंथाइ हो माने आंनि फिसाखौबो साख्रि मोनहोनांगौ बा आंनि फिसाखौबो बिदि बिदि फोरोंनानै इंराजियाव मोजाङै रायज्लायनो हानाय इंराजि सोदोबखौ मोजाङै फरायखांनो हानाय आसामिस सोदोबखौ गोबाङै मोजाङै फरायनो हानाय बिदिनो बर' सोदोब खौ गोबाङै फरायखांनो हानाय बैफोरखौ माने जुदि फोरोंगिरिया सानोब्लाथाय माखासे गावबो जाफुंसारगोन आरो ओनसोलनि फरायसाफोराबो जाफुंसारगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां। अ आङो बे समाव आं बेखौबो बुंगोन नोंथां। जोङो जेब्ला फरायसा हिसाबै जोङो फरायसालियाव थांगोन जों साफ्रोमबोनि बिमा बिफाफोरा नोजोर होनांगोन गावनि गथ'खौ गथ'आ माबायदि फरायदों गथ'आ फरायसालियाव थांनानै गियानखौ लाहैगोन ना लायाखै बा फोरोंगिरिनि बुंनायखौ मानिगोन ना मानियाखै गथ'नि लिरनाय आखरा माबायदि बा गथ'आ माबायदि सोलोंथाइ लागासिनो दं। बा गथ'नि हेन्ड राइटिं बा जोङो लिरनायफोरखौ जों नोजोर होयोब्लाथाय जों गथ'फोरखौ एसे बुजायनानै जोङो माने मोजाङाव लांफिननो हागोन बाबु ओरै थो लिरनांगौ बा जोङो बिदि खालामोबासो नोङो मोनसे समाव नोङो फोरोंगिरि जाहैनो हागोन बा जेरै नोंनि फोरोंगिरिया नोंखौ फोरोंगासिनो दं बैबायदि नोंबो सानसे समाव फोरोंगिरि जाहैनो हागोन होननानै बुजायनांगौ आरो गथ'फोरखौबो सासे मोजां फरायसा खालामनोब्ला नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां
अब्ला नोंथां आं नोंथांनोबो गोबां बाथ्राखौ फोरमायबाय नोंथाङाबो एसे आंनो एसे फोरमायबावबाय नोंथां।
ओ गोदो आरो आथिखालनि सोलोंथाइआव गोबां फाराग दङ माने गोदोहायथ' बांद्राय फरायनायखौ नुनो मोनामोन ओमफ्राय आथिखालावथ' बयबो फरायसैयानो नोङा ओमबा नोंथां ओमफ्राय औ गोदोनि फरायनो जेनेबा बांसिन सिन फरायनाय गैयामोन गोदो बे फरायनाय गैयैनि जाहोनखौ आं सानो माने जोंहा फरायसालिया एसे गोजानमोन। ओमफ्रायहाय बिदिनो रांखावरिनि बेलायावबो एसे आंखालमोन। ओमफ्रायहाय बिदिनो साननाय हनायाबो एसे आलादामोन माने गोदो लेखाखौ फरायबाबो जेबो मोना आरो हिनजाव माहारिखौ लेखा फोरोङोबाबो जेबो मुलाम्फा जाया। माने दाहोना रुवाथि थाहोनानै जाहोनाय बिमा बिफाया बेबायदिखौ नुनो मोनोमोन। माने आंनि साननायाव बेयो गोदोनि साननाया एसे गोरोन्थिमोन नामा ओमफ्राय आथिखालाव बयबो सुबुं माहारिया बुजिनो हमबाय। बिनि थाखायनो दा बयबो फरायसालियाव थांसै साफ्रोमबो फरायसायानोथ' मोनसे मोनसे थांखि थायो नङामा नोंथां? नाथाय साफ्रोमबो फरायसानि लानाय थांखियाथ' जाफुंजोबखाया बिदिनो खायफाया गुबुन गुबुन बिथिङाव सोरबाा साख्रि बिदिनो डिफेन्स लाइनाव सोरबा बा फोरोंगिरि लाइनाव सोरबाबा इन्जिनियार डाक्टार बायदिसिना लाइनाव थांनायखौ नुनो मोनसै आरो। ओमफ्रायहाय गोदोनि दिनावबाथाय एसे खमखौ नुनो मोनोमोन आरो फरायसा फरायनायफोरखौ
नंगौ नंगौ
औ औ ओमफ्राय नोंथांमोना नोंथाङा गोदोनि ओ फरायनो फरायहोयैनि जा माबाखौ जाहोनखौ मा होननानै सानो?
अ माबाफोरखौ ना आइजोफोरखौ बा हिनजावसा गथ' गथ'फोरखौ फोरोंहोयिनि थाखाय ना
औ
औ नंगौ माने गोदो समाव माने साननाय हनायफ्रा गासिनाबो माने सानखांथिया माने खोब खममोन जायनि जाहोनाव हिनजावसा गथ'फोरखौ फरायनाय बिबाङा खम मोनबा बिदि सानोमोन आरो गोदो बा आंनि साननाय मथेयावबा आंनि बुजिनाय मथेबा माने गोदो हिनजावसा गथ'फोरखौ मानो इसेबां फरायनो माने गुबुनावसो थांखागोन गुबुनावसो हाबा जाहैखागोन बैफोरखौ साननानै गोदोनि समाव माने फोरोंहैयामोन। नाथाय गोदोनि समावबो ओरैबायदि खायसे खायसे बिफाफोरबो दंमोन माने गावनि गथ'फोरखौ माने मोजां फोरोंथाइ होनानै साख्रि मोनोब्लाबो गुबुनजों हाबा हरनायाव माने गोबाङै माने हेफाजाब मोनगोन बा जोङो गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनायाव बा साख्रिजों साख्रि मोननायनि फैसाजों गथ'फोरखौ फोरोंनायाव गोबां सुबिदा माने हेफाजाब होगोन होननानैबो फोरोङोमोन आरो गोदोनि समाव एसेबां नङामोन गोदोनि समाव नाथाय आथिखालाव बैफोरो गैलिया आथिखालाव साफ्रोमबो गावनि हिनजावसा गथ' गावनि हौवासा गथ'खौ मोजाङै सोलोंथाइ होयो। नाथाय आथिखालाव जोङो बुंनांगोन मख'नांगोन बांसिनो हिनजावसा फोरा माने गिदिर गिदिर साख्रिनि बेलायावबो गोबाङै माने जोंनि बर'नि माखासे हिनजावसाफोराबो मोजाङै साख्रि मावगासिनो दंबा जोङो मोनबोगासिनोबो दङ बा नुबोगासिनोबो दं अब्ला जोङो नोंथां द' जोङो माखासे आयदानि सायाव सावरायबाय बा जोङो मिथिनो मोनबाय जे नोंथांजों दा गोदो माने फोरोंगिरि आरो फरायसा आरो गोदोनि फरायनायबा आरो दानि फरायनाय बिनि सायाव जों सावरायबाय अब्ला दोन्थ'नोसै नोंथांना।
औ दे ज ज।